औ नादोंना
औ नोंथां
औ होमबा नोंथां दान्दिसे सम जोङो आथिखालनि लाइमोनफोरनि थासारिनि सायाव एसे सावरायनोसै
औ
ओ दा नोंथां लाइमोन होननानै बुङोब्लाथ' जोङो सासे ओ लाइमोननि बैसोखौ जोङो जिनै बोसोरनिफ्राय जों सरासनस हमनानै लानो हायो। जिनैनिफ्राय नैजिबा आरो थामजिबासिमबो जों लानो हायो आरो।
औ
दा दिनै मोनसे खारिथि फैदों दिनै भारतबर्स'आव दिनै देरस' ख्रर मानसि जाबाय सुबुंफोर जाबाय।
औ
आरो बे देरसक्र' सुबुंफोरनि गेजेराव द'जिबा खौथिय जौखोन्दोआनो
औ
ओ लाइमोनफोर होननानै बुंनो हायो
औ
दा द'जिबा जौखोन्दो बेनो लाइमोन जायोब्ला होमबा आसामावबो दिनै साराय तिन कौथि जाबाय होमबा आसामावबो साराय थिन कौतिनि गेजेराव जुदि द'जिबा जौखोन्दोआनो लाइमोन जायोब्ला होमबा बर'फ्रा दिनै सारा भारताव ओ जि मोनसे रायजो जानानै दङ होमबा बर'फोरनि सुबुं सानखोआबो नैजिबा लाख
औ
दा नैजिबा लाख जायोब्ला होमब्ला बर'फोरनि जि लाइमोनफोर होनबा बे एखे भारत आरो आसामजों लोगोसे नों द'जिबा जौखोन्दोआनो जाखागोन नङा होनबा नोंथां? बे बर' लाइमोनफोरनि जौखोन्दोआबो। होमबा जोङो बे बिथिंखौ नायोब्ला होमबा लाइमोनफ्रानो बांसिन होननानै बुंनांगोन।
औ औ जोंनि हारियाव गुबुन गुबुन हारिफोराव जेरै
गुबुन औ जेरै गुबुननि रुजु जखाया एखे होनबा जोंनियाबो बे मोनसे थासारियावनो दं आरो।
औ
होम बा आथिखालनि लाइमोनफोरनि थासारिखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो जोबोद मोजां नङ जा बिथांमोननि थासारिया
औ औ
दा जुदि मोजां नङाब्ला अब्ला जों लाइमोनखौ मोनसे मोजां थासारियाव लाबोनानै
औ
जोंनि इयुन जोलैफोरखौ जों दानायाव जोबोद ओ गोब्राब जानानै फैदों होमबा
औ।
दा गोब्राब जानानै फैयोब्ला होमबा जोंनि इयुन जोलैयानो जुदि नोङो मोजां थासारियाव गैलाब्ला होमबा जोंनि हारिनि इयुना मा जागोन बे मोनसे थासारि फैबाय दा बेखायनो नोंथांनिसिम आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों बेनो जाहैबाय होमबा आथिखालनि लाइमोनफोरखौ जों मोजां थासारियाव लाबोनो हायोब्लासो जोंनि जि मोनसे इयुन थासारि बे जोबोद मोजां जागोन।
औ
बा इयुन थासारिखौ जों जुदि मोजां खालामथारनांगौ जायोब्ला होमब्ला जोङो लाइमोनफोरखौ गोसो होनानै लाइमोनफोरनि सायाव जों खामानि मावनांगोन नङाब्ला आ आथिखालनि थासारियाव जि नुबाय जे लाइमोनफ्रा नोङो थाखो दाइन थाखो गु फरायनाय समावनो बाइक सालायोसै।
औ।
जाय बाइक सालायनो थाखाय बिथांमोना मोनथायानो गैया भारतनि संबिधान हिसाबै नाथाय बि बिथांमोना बाइकखौ सालायो। आरो बाइकफोरखौ ओरैबायदि गोख्रैथिजों सालायो जे आनकन्ट्रल जायो जायनि जाहोनाव दिनैनि थासारियाव लाइमोनफोरनि जि एक्सिडेन्ट जानाया।
औ।
बाइक गारिफोरजों बे दिनै बांनायनिफ्राय बांसिनबाय थादों। आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय लाइमोनफ्रा आथिखालाव गोबां नोङो ड्राग्स बाहायोसै आरो बे ड्राग्स बाहायनायावथ' ओरैबायदि थासारि नुयो। जोङो उन्दै उन्दै बैसोनिफ्रायनो जायनि बैसोफ्रा नोङो। जि बोसोर जिसे बोसोर दा बैबायदि बैसोनि उन्दैफ्राबो लाइमोनाव आगान होहांनाय मानसिफ्रानो लाइमोन बैसोआव आ -गान होहांनाय मानसिफ्रानो सुबुंफ्रा लाइमोनफ्रा दिनै माने ओरैबायदि माने द्राग्सबो बाहायसै फेग्रा मुवाफोर बाहायसै बियो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दा बेखायनो बिनि सायाव मा मा राहा लानो हायो बेखौ नोंथाङा फंनैसो सावरायदो दे।
औ अ नोंथां? ओ दिनैथ' जोंना लाइमोनफोरनि सायाव नालाय सावरायनाया ओरैनोथ' आङो मेनलि नुनायाव दा लाइमोन होनबा जोंना जाय लाइमोन जायैनि सिगां उन्दै सम जायोना। गथ' गथाय जेरै गथ' उन्दै सम बै समनिफ्रायनो मा जोंना बिमा बिफाया मा एसे गथ'खौ मा उन्दै समनिफ्रायनो मा एसे नोजोर होनानै मा मोजां सोलोंथाइ होनानै एबा मोजां गियान होनाय बैफोरनिफ्राय जोंनिया बिमा बिफाया एसे सांग्रांथि थायोबा जेब्ला लाइमोन बैसो जागोन अब्ला जों गथ'फोरखौ मा एसे मोजाङाव लाबोनो हागोन आरो ना। आं जों नुनायाव ओ जेरै बिदि लाबोनायनि गेजेरजोंनो जोङो लाइमोनफोरनि मा बिदिनो द्राग्स बायदिसिना जानाय। गफबलाबायनाय बहाबा बेरायहैनाय बेफोरखौ मा जोंनि बिमा बिफाया जुदि मोजां केरियार खालामलांबा बे लाइमोनफोरा मा बिमा बिफानि बोसोनजों सोलिलांनो गोनां जागोन आरो ना। बे बिमा बिफानि बोसोनजों सोलिलांनायनि गेजेरजों मा जोंनि सोलोंथाइ बिथिं दावगानायाबो एसे दावगालांगोन ओ गोग्लैसोना थानाय नङा दा जोंनि मेन उद्देस्'आनो मा लाइमोनफोरनि मा बिमा बिफा बिमा बिफा बिफा बिफाया उन्दै समनिफ्रायनो मोजां खालामोबा बे मोनसे। मोनसे मा जागोन बियो गावनि आथिाव गसंथानो हानाय मोनसे बुजिनायखौ लाबोगोन होननानै आं सानो आरोना।
औ औ। होमबा नोंथाङा बेखिनियाव बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे लाइमोन नि जे आथिखालनि थासारि हबा बेखौ बिमा बिफाफ्रानो सिगां फोसाबनांगौ होननानै नोंथाङा बुंनो नागिरदों। नोंगौ नोंथां बिमा बिफा फोरनि सायावनो बांसिन थायो मानोना फरायसाफोरनि लाइमोनफोरनि गिबि फोरोंगिरि होनना बुङोब्ला बिमा बिफाखौ होननानै बुंनांगोन। दा बे बिथिङाव बिमा बिफा बिफाया जिहेथु गावनि गथ'फोरनि आवबाव गथ'नि जि आखल आखु बे बेखौ मोनदांखायो बेखायनो लाइमोनफोरनि। जिे आथिखालनि थासारिखौ बिथा खालामनो बिथा खालामनानै नायोब्ला अब्ला बिमा बिफाफ्रानो सिगां आवगायबोनांगोन होननानै दा बुंनो नागिरदों। गुबुन मोनसेया जाहैबाय बे बिथिङाव समाजारि दैदेनगिरिफोरनिबो। गोबां बिहोमा थाबाय नोंथां। दा समाजारि दैदेनगिरिफ्रा बे बिथिंखौ लानानै जे दिनै ड्राग्सफोर बाहायो। माबायदि ओ गाज्रि ओ एफेक्ट जाफैयो बे देहायावनो जा सानस्रियावनो जा बे गोसोआवनो जा माबायदि जोंनि देहायाव खहा खालामो। बेफोरनि फारसे जोङो ओ एवारनेस एबा सांग्रांथि होनांगोन बिथांमोननिसिम। गुबुन मोनसेया जाहैबाय नोङो ओ गामि दैदेनगिरिफोरनि थाखाय बियो मोनसे जोबोद गुरुपत पुरन खामानि मानोना
औ
गामियाव दिनै दैदेनगिरिफ्रा एसे स्ट्रं जायाब्ला होमबा गामिनि फरायसा गामिनि लाइमोन गामिनि थासारि बेयो जोबोद गाज्रियाव महर मोन बियो एखायनो गामिनि बिबान मोननाय आफादगिरि नेहाथारि गावबुरा हालमाजि गासैबो बिबानगिरिफ्रा जोङो जोबोद सांग्राङै नोजोर होनांगोन। आरो सांग्राङै नोजोर होनो हायोब्लानो आरो माखासे फानदु लुफिफोरखौ जोङो। स्ट्रं खालामनानै लानो हायोब्लानो होमबा गामिनि थासारिखौ जों जेरैखि जाया मोजां खालामनांगोन। आरो गामिनि थासारिया मोजां जाबोयोब्लाना लाइमोनफोरनि जे आथिखालनि थासारि बियो जोबोद मोजां जायो गुबुन मोनसेया जाहैबाय बे धोरोमारि दैदेनगिरिफोरनि जोबोद अबदान थाथारनांगौ मानोना धोरोमारि दैदेनगिरिफ्रा सास्त्रनि माखासे बोसोनफोरनि गेजेरजों लाइमोन फोरखौ ओ फोसाबनो हानायनि खरागा बांसिन जायो दा बेखायनो लाइमोन फोरखौ मोजां लामा फारसे जुदि लाबोनोनांगौ जायोब्ला होमब्ला जों मोनसे खोथाखौ बिथांमोना जोबोद मोजाङैनो रल लानांगोन। आरो गोदोबो बिथांमोनानो रल लाबोदों लाबोआखै नङा नाथाय आथिखालावबो बिथांमोना जोबोद ओ रल लाफिनबावनांगोन मानोना नोङो मोनफ्रोमबो लाइमोन। मोनफ्रोमबो बिमा-बिफा मोनफ्रोमबो फरायसा मोनफ्रोमबो गामिनि गासैबो थाखोनि सुबुंफोरखौ जोङो गोथार थानसालियाव लोगो मोनो जोङो मन्दिराव लोगो मोनो। जोङो गिर्जाफ्राव लोगो मोनो। दा बेखायनो जिहेथु जोङो गासैबो थाखोनि गामिनि गासैबो थाखोनि सुबुंफोरखौ जाहाथे मोनसे इनस्टिटिउसननि गेजेरजों लो जों लोगो मोनलायो। दा बेखायनो जोङो लाइमोनफोरखौ बै समाव ओ बोसोन होनाया। ओ जोबोद सनानि खाबु होननानै बुंनो हायो दा बेनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बुंबावदो दे।
ओ जोंथ' ओरैनो दा ड्राग्स जानाय बायदि जानाया ओ सोलिगासिनो दङ। थैनाय थांनायाबो लाइमोनफोरानो बांसिन बिदि थासारियाव गोलैगासिनो दङ।
औ
जेरै जोङो दा बिदिनो साननो हायो मा जोंनि मेन उदेस्स' लाइमोनफोरनि गाज्रि जानाय उदेस्स'आ मा जों बिमा बिफा बिमा बिफा एबा गामिनि गोरों गोरा बिथांमोनहा ओ मोनसे मा माहा एबा बोसोरफ्रोम माहा नङाबाबो बिदिनो सप्ताफ्रोमबाबो बिदि नोङा। लाइमोनफोरनि सायाव एसे सावरायनांगौ आरोना ओ माबायदि सावरायबा जोंनि लाइमोनफोरा जौगागोन। ड्राग्स बायदिसिना फेग्रा मुवा जानायनिफ्राय गोजानाव थानो हागोन बेफोरखौ मो मास मोनफ्रोमबो बा सप्ताफ्रोमबो बिदि सावरायनो हाबा जोंनि मा ओ जोंनि लाइमोननि जौगानाय ओ जोंनि लाइमोननि मा गाज्रि हाबदा गाज्रि खामानि बेफोर खमायलांगोन होननानै आं सानो आरोना।
ओं होमबा नोंथाङा गामियारि दैदेनगिरि बिमा बिफा थांमोनखौनो बिथांमोना मोजां रल लायोबा ओ जि आथिखालनि लाइमोनफोरनि थासारि बेखौ मोजां खालामनो हायागोन होननानै बुंदों। बाथ्राया जोबोद सैथो नोंथां मानोना थिखालनि लाइमोनफ्रा ओरैबायदि थासारियाव फैबाय जों दिनै मेट्रिक पास जानानै फार्स्ट डिभिसन मोनोब्लाबो जे खुसिजोंनो रंजानानै एक्सिडेन्ट जानानै थैयो।
थैयो औ
खौ जोङो जेरैखि जाया फोसाबथारनांगोन आरो जोंनि ओ सोलाव ओ जाय-जाय एजेन्सि फ्रा नोङो समाजारि थासारिखौ गुबुंले खालामदों लाइमोन फोरनि गोसोखौ गाज्रि फारसे बोलांनो हादों बैफोरबायदि एजेन्सि फोरखौ जों जेरैखि जाया बन्द' खालामथारनांगोन गुबुन मोनस सेया जाहैबाय ओ बे बिथिङाव जोंहा सरकारनि जि ओ डिउटि बेयो जोबोद स्ट्रं जानांगोन। मानोना आयेन खानुन गासैबो जोंहा‌ सरखारारनि आखायाव थायो दा बेखायनो बैफोर गाज्रि ड्राग्स बायदिसिना फेग्रा मुवा फानग्राफोरनि ओ जि एजेन्सिफोर बे एजेन्सिखौ खौ जोङो मैखोमैनो जोङो ओ बन्द' खालामथारनांगौ जायोब्ला होमबा सरकारनि फकाखन पुलिस बिफाना बिनि सायाव गोबां रुल लानांगोन डिसि एस पि बे सिंङाव जोबोद गोसो होनां गोन आरो बेबायदि होनो हालायोब्लासो जोङो लाइमोनफोरखौ बै मोनसे थासारिनिफ्राय आथिखालाव सोलिबाय थानाय जि मोनसे गाज्रि थासारि बिनिफ्राय जोङो जेरैखि जाया ओ बोखांबोनो हागोन। मोजां थासारियाव लाबोनो हागोन। होमबा नोंथां दिनैनि जि मोनसे ओ ड्रागसनि सायाव बेबा लाइमोन फोरनि थासारिनि सायाव सावरायनाय बे हाबाफारिखौ एसेयाव फोजोबसै गोजोन्थों।
गोजोन थेंक इउ।